हेल नोंथां औ नोंथां औ खोनादों।
अ न नोंथांनायाव आं दा मोनसे बाथ्रानि सायाव रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरोना रायज्लाय जागोन ना।
औ नोंथां रायज्लाय जागोन नोंथां।
औ जों दा आबाद मावनायनि सायाव राय्लायगोन आरोना नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना?
दा जोंनाथ जों आबाद आबाद मावनाय होनब्ला जोङो दैज्लां आरो मेसें बोथोराव जोङो गुबैयै आबाद मावनायखौ जों जागायनाय जायो दा जोङो बुंनो थांब्ला जों दैज्लां बोथोरनि आबाद बुंनो थांङोब्ला जोङो। जों जोंनि आसामाव सा सानजा नङाब्ला। जोङो बायदिसिना जायगाथिं जोङो माइ आबादखौनो दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ।
दा जों नोंथांनो। माइ गायनायनि बागै जोङो फोरमायनो थांङोब्ला जोङो गिबियावनो जों माइ गायनो थाखाय जों। खोथियाखौ नांगौ दा जों खोथियाखौ बानायनो थाखाय जों गिबियावनो जों माइज्लि माइ जेब्ला जोङो माइखौ हाखांनानै जोङो बेयाव मोनसे नङाबा मोननै बायदिसिना माइ थायोना। बे माइखौ जोङो मोजाङै सायख'नानै जेराव मोनसेल' मोनसेल' बिबांनि जोङो बेयाव माइखौ जोङो बासिना लानानै बेखौ खौ जोङो खैथिया महरै जोङो फोनाय जायो दा जों खोथिया फोनोबा जों गिबियावनो माइखौ जोङो सोमना दोननांगोन बस्था नङाब्ला जोङो बायदिसिना मना फोराव। सोमना दोननांगोन जाहाथे बेयो फेंखा हरनानै जों बेखौ गोरलैयैनो दुब्लि फोथाराव जों। गायब्ला बियो रज'यो बेनि उनाव जोङो बै जेराव जों गायगोन बेखौ जोङो मोजाङै हाखौ हाखौ जोङो मोजाङै एवना लानानै बेयाव जोङो दै दै होनानै। जाहाथे बेखौ जोङो मोजाङै मै होनानै जों बे। खौ स्लिम माने बेखौ जागाखौ जोङो हाग्रा बाय बायदिसिना थानायफोर जों साफा खालामनानै बेयाव खिरखा नङाब्ला जोङो बायदिसिनायाव लानानै जों बेखौ सारना होनांगोन। जेब्ला जोङो बेखौ सारनाय अब्ला बेयाव थानाय फेंखाफोरा। दुब्लि फोथाराव रज'यो आरोना नोंथां बेनि बेनि उनाव बे बेखौ जोङो। दाव नङाब्ला मोसौ बोरमा बायदिसिनानिफ्राय जोङो जोथोन लानांगोन। जाहाथे बे बेयो मोजाङै रज'नानै गोजौ जायो। जेब्ला जों बेखौ बेखौ गोजौ जायो अब्ला जों बेखौ। दुब्लि फोथाराव जों हालेवनानै जोङो मोजाङै खारायनानै खामार होननानै जोङो बेखौ एवनाय जायो एवनानै जोङो। जेबायदि जों खैथिया फोनो थाखाय बेबायदि खालामदोंमोन बै आबाद दुब्लि फोथार। खौबो जोङो बेबायदि फोनानै ओ खालामनानै जोङो बे खोथिया गायनायखौ जों फुनानै। बेयाव गामिनि हाइजिरा नङाब्ला बायदिसिना जों थिकाबो होनानै बे आबादखौ जों गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ
दा जों बुंनो थाङोब्ला जों दा बेखौ जोङो गायनायनि सिगांनो खायसे खायसेया बेयाव मास सार नङाब्ला बायदिसिना गोबोरखि होनायखौ जों नुनो मोन आरोना नोंथां। बेनि बेनि अन ब्लो उम जोङो बायदि बायदि बायदि बायदि न'आव बायनाय हास। सार बायदिसिना खानस्रि हासार बायदिसिनाखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनो गायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै जोथोन लानानै। बेखौ जाहाथे बियो बिनि बिबार बिबार बारनायसिम जोङो बेखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन। जाहाथे मोसौ बोरमाफोरा मोसौ बोरमाफोरा बेखौ खहा खालामा। बेनि उनाव जोंनाथ' माइ बिबार बारनायनि उनाव जोंना आहा उम जोंना फिथाइ थायो गोथां गोथां फिथाइ थायो बै फिथाइ थाइनाय समाव जोंना बर' हारियाव मोनसे फोरबो फोरबो फालिनाय जायो बे फोरबोखौ जों काति गासा होननानै बुंनाय जायो काति गासा होनबाथ' जोङो गुबैयैनो मिथिगो जोङो माइनाव मायनाव जोंओ बरायनानै जों इसिं खन्थायाव लाबोनायखौ जोङो नु नु मि थिनाय जायो जेब्ला बै जा फुजा होखाङो जोङो खाति गासा फुजा होखाङो अब्ला जोंना माइया माइया रायो रानायनि उनाव बियो उम सना गाबनि सना गाबनि जायो आरोना नोंथां बेखौ जोङो जेब्ला बि माइया मोनो मोन मोनब्ला जोङो बेखौ हायो बायदिसिना सिना जोङो हाग्रा जेरै खासिजोंबो हानो हायो आरो आथिखालनि बिगियाननि जुगाव दा जोङो बै मेसिन बायदिसिना जोङो माइ हाग्रा मेसिन जोंबो जोङो हानायखौ नुनो मोन आरो आंथां बेनि उनाव जों हाखांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै आरुंजों नङाब्ला दिनन्दालफोरजों जोङो सरनानै लायो जाहाथे बेखौ जोङो नानायाव रो नानाय आरो रोगानायाव जोंनिया आह गोरलै जायो खायसे खायसे खायसे खायसे सुबुंफोरा बै गोजान गोजान जायगायाव माइ आबाद मावनायनि थाखाय बिसोरो रोगानायाव उम गोब्राब जायोना बेनि थाखायनो बिसोरो बै जायगायावनो खलथा बनायनानै बिसोरो मार होनानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि उनाव बिसोरो मारोना खांनानै बस्थायाव सोनानै गावसोरनि न'आव लाबोनानै बिसोरो बाख्रि नङाब्ला दुलियाव सोना दोनो जाहाते बियो मोजाङै थानानै जों उननि समाव बे माइखौ जोङो जानो हायो आरोना नोंथां बेनि बेनि उनाव बेनि उनाव बै थालांनाय जोङो माइ माइयावथ' जोंना जिगाब थालांना बै जिगाबखौ जोंना न'खराव फिसिनाय मोसौ हा फोरनोबो जोङो होनो हायो नङाब्ला जोङो बायदिसिना आबाद मावनायावबो जोङो बेखौ होनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना खामानियाव जोङो जिगाबखौ बाहायनाय हायो दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंना दैज्लां बोथोराव माइ आबादल' नङा बायदिसिना जों आबाद मावनाय नुनो मोनो जेरै पटल आबाद पटलनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओम लाव आबाद नङाब्ला जोङो बायदि बायदिसि ना जोङो दैज्लां बोथोराव जाग्रा जेरै थायसम बायदिसिनाखौ जों गायनायखौ नुनो मोन आरोना
आं नंगौ
दा मेसें मेसें बोथोराव जोङो मावनाय आबाद होनोब्ला जोङो जेरै आलु आबाद बेसर मटर खाला बाय खाला बायदिसिनाखौ जों गायनाय नुयो नुनो मोनो आरो ना नोंथां नोंथाङा दा जोङो मेसें बोथोराव गायनाय आबादनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन जोंनिया दा मेसें बोथोरावथ' गोबां आबाद मावो नालाय जोंनिया जेरै बुंनो थांबा जोंओ नखरफोराव खुमब्रा गायो जेरै थायसुम जोगोनार बायदि बायदि गायो आरो ना जोङो बेफोर जोङो न' न'फोराव जेनेबा जोंनियाथ' दै मेसें बोथोराव जोंनि न'खरनि हाफोरा ओरैनो थायो नालाय जों बेफोराव जेनेबा बेफोरखौ जोङो हाल एवना लानानै बेफोराव गोबां मेसें बोथोरनि आबादफोरखौ मावनो हायो जेरै नोंथाङा बुंदों पटल बेफोरखौ जोङो पटलफोरखौ गोबां पटल गायनानै एबा गोबां थायसुम गायनानै
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
गोनां गोबां गायनानै जेनेबा न'आवबो मोजां न'आवबो जानो हायो आरो बेनि अनगायैबो जेरै बेफारि एबा फायखारिफोरनो फानहरनो हायो जायखौ जों जायाव जों मुलाम्फा मोनो फायखारिफोर आबोद जोंनि खौ एसे फयखारिफोरा जोंनि फ्राय जेनेबा जोंनिफ्राय एसे खमाव बाय नालांनानै बिसोरबो आरो गोबां गोजान गोजान जायगायाव फानहैयो आरोना। गोबां बुरजा दामाव दानियाथ' दानियाथ' बुंनो थांङोब्ला मैगं थाइगंनि दामाबो गोबां नालाय।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जो न'आवनो गायनानै जानांगौ आरो ना जायाव जोङो न'आव न'आव गायनाय बुङोब्ला जोंनिया रासायनारि मुलिफोरखौ जोङो खमै होयो बेयाव जोङो जेरै न'निनो न'निनो मोननाय हासार जेरै गोबोरखि खानस्रिया जा नों था जेरैबो बेफोरखौ बाहायो आरोना जोङो। औ नंगौ बेनि अनगायैबो जोंनिया आबाद बुङोब्ला जोंनिया थ' आसामाव जोंनिया साहा आबादानो गोबां मख'जाथाव। नंङा होमबा अ मेसेंनि अनगायैबो जों साहा आबाद बुंनो थांङोब्ला जोंनिया आसामा मुंदांखा आरोना। साहा आबादनि थाखायनो।
दा जों साहा आबाद होनबाथ' जोंना आसामाव दैज्लांआनो जा मेसें बोथोरानो जा बायदिसिना बोथोर बोथोराव जोङो अखा बार बायदिसिना बोथोराव जों साहा आबादखौ जों गायनायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां आरो साहा आबादाथ' जों बायदिसिना बेबायदि बोथोर लाना बोथोर गायनाय नङा बि मोनसे अराय समनि मोनसे आबादसो बेयो ना नोंथां? जायखौ जोङो गोरलै बिलाइखौ खानानै जों बेखौ मेचिननिफ्राय जों साहा साहा साहा लोंब्ला जोङो बेखौ साहा बिलाइ हिसाबै जोङो बुंनाय जायो आरो ना नोंथां।
नंगौ दा जोंनियाथ' नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनि साइड दा मेसें बोथोर आरो बेयाव बारा आबादखौ मावबाङानो आरोना जोंनियाथ' दा बुंनो थाङोब्ला जोंनिया दैज्लां बोथोरावनो बांसिन आबादखौ मावनाय जायो जेरै माइ आबादखौ बोथोरावनो जोंनिया माइ आबादनो जोंनिया गुबैया आबाद आरोना जों निया दैज्लां बोथोरनि औ। जोङो जेरै दैज्लां बोथोराव जोंनाथ' दैज्लां बोथोर मोननाय लोगो लोगो सबबो जेनेबा जोबोद थाबैनो जोंनिया दैज्लां बोथोरनि खामानिफोरखौ मावो आरोना। जेरै- माइ गायनायखौ बुंनो थांङोब्ला औ। जेनेबा दैज्लां हाबनाय लोगो लोगो दानियाथ' जेनेबा मोसौ मैसोनि दिन गैला नालाय। दानिया गोबां दावगाबोनाय जुग नालाय जोंना बेयाव जेरै ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनानै। थाब थाबैनो माइफोरखौ गायनानै। दानियाथ' जेरै माइ गायनाय जन्थ्र आरो खोथिया फुनायबो जन्थ्र आरोनो हमनानै लांबाय औ आरो बेनि अनगायैबो जेरै माइखौ जोङो दानिया आगोल मानसिफोरानो हायोमोन जोंनिया दानिया मानसिफोरनि जायगायावनो मेसिनानो हाख खायो आरो बेयावनो मारोनबो नाखायो जेनेबा दानिया जोंनिया खामानि मावनो एसेबां खस्थ' गैला आर ना आगोलनि बायदि दानिया जोंनिया। समाबो जेरै- समाबो थालांनो आरो खम समनि गेजेरावनो जोंनिया खामानियाबो जाफुं ङो आरोना। नङा होमबा औ आरो बेनि सायावनो जोङो जेनेबा माइफोरखौ जेनेबा जों। खम समनि गेजेरावनो खामानि मावनानै जेनेबा बेफोरखौ जोङो माइफोरखौ न'आव लाबोनानै फाननानै थाबैनो फाननानै जेनेबा जोङो बुरजा रां मोननो हायो। जायखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। जेनेबा जोङो न'खर सालायनायाव माबा माबा मोनसे जोङो फार्म खुलिना लानायफोरावबो जेनेबा दानियााथ' माइनि दामाबो गोबां नालाय नङा होमबा। माइनि दामाबो जोंनिया बुंनो थांब्ला दासे मनाव सेरोजा गाहाम आरोना? जेनेबा जोङो जोंथ' जोंनियाथ' दानिया बर'फोरा गोबां बिगा बिगा आबाद मावो नङा होनबा!
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंनिया जेरै से बिघायाव जोङो जिबा मन गाहाम मोनो बेयाव जिबा रोजाबाबो जोंनियाथ' गोबां रां बेफोरो जोंनि न'खरसालियाव गोबां हेफाजाब होयो आरोना? जिरोजा फुजायाबो जोंनि थाखाय गोबां आरोना? बेनि अनगायैबो जोंनियाथ' दा नुनो थाङोब्ला जोङो माइनि सोलायबो जोंनिथिं दा बुंनो थांब्ला जेरै- खुमब्रा, पानिलाव मेसें बोथोराव बेफोरबायदि गोबां आबाद नुनो मोनो आरोना आरो बेनि अनगायैबो गोबां फिथाइ सामथायाइनिबो आबाद मावो। मा मानसिफोरा नङा होमबा? अ फिथाइ सामथाइ गायनाय।
औ।
आरो दानियााथ' जोंनिया बाजारफोराव जों बुंनो थाङोब्ला गोबां फिथाइ सामथायाइ नुजायो आरोना? जेरै फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं बिदिनो बाजारनि बाजारनिखौ बायनायनि सोलायै जोङो न'फोरावनो गायनानै जायोब्ला गाहाम खामजायो आरो ना? दे होमबा न' नोंथां जोंनिया समावो दौथ'बाय दोनथ'नोसै नामा?
ओं गोजोनथों।